हेलौ
औ नोंथां
ओ ओ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ दा ओरैनो दंथ'यो नामा नोंथाङा बे
औ दङ नोंथां
औ बिदिनो आं माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनोसो फन हरदोंमोन आं नोंथां बिदिनो ओ ओम बिदिनो थालेर थालिर बिफांनि बागै आरो थालिर बिफांखौ जोङो गायनानै जोङो मा आरजिनो हायो थालिर बिफांखौ गायनानै जों मा मोनो थालिर बिफांखौ खौ माने जोङो मामायाव बाहायो थालिर बिफांखौ जोङो फिथाइखौ मा खालामो म मा मायो बेफोरनि सायाव आरो दा आङो नोसनो दा आङो नोंनियाव माखासे सोंलु सोंलांनोसै आरो एसे एसे गुसुं गुसुंनो ओं दा होम दा नोंथांमोननिथिं थालेर दंना गैया
औ जोंनि ओनसोलाव थालिरखौ खोब नुनो मोनो
ओ ओमफ्राय थालिरा नोंसिनियाव फांबैसो दङ
ओ फांबैसेथ' बेफोरबायदि हिसाब खालामनाय जाया नाथाय जोंनि ओनसोलाव होनोबा बेफोरबायदिनो ओ थालिर आथिया बा थाले सिनि साम्फा आरो थालिर जाहाजि बेफोर माने ओ जोंनि ओनसोलााव ओ बागानखौनो होनजागोन बेफोरबायदि बागान होननानै लादों आरो
ओ बागानफोर बानायनाय दं आरो ओमफ्राय थालिर ओमफाय बे थालिर बिफांजोंनो माने बिजनेसफोर मावनाय गैया नोंसोरथिं
ओ थालिर बिफांजों बिजनेस मावनाय होनोब्ला खोब ओ खम अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय होनोबा ओ बेफोरबायदिनो जोंनावथ' साख्रिफोर गैया नालाय बेनिखायनो जोङो बेफोरजोंनो थाइसे थाइनै थाखा आरजिनानै थाखा आरजिनो हायो नालाय बिनिखायनो खोब खोब बांद्रायबो मावाबा बो जोङो एसे एनैखौ जोङो आबाद मावो आरो थालिरनि आबादखौ
औ ओमफ्राय थालिर फिथाइखौलाय
बुंनो हागोन नों
ओमफ्राय था ओं दे दे दे थालिर फिथाइखौलाय ओमफ्राय सोरबाफोर नोंसिनिथिं बायनानै लांनानै अबाफोर फानहैयो मायो बेदिफोर दंना गैया
औ जोंनि ओनसोलाव होनोबा बेफोरबायदिनो थालिरखौहाय लांनाय दङ बेलेग ओनसोलाव बा बेलेग बेलेग हादोरावहाय फानहैयो आरो जों जोंनिफ्राय थालिरखौ हाय गोथां समावनो जेब्ला थालिरा रागोन ना अब्लानो जोंनिफ्राय लांनानै बिसोरो माने मोननायनि मेदिसिन होनानै बिसोरो माने गुबुन जायहाय फानहैयो आरो
बिदिनो ओमफ्राय थालिरखौबो थालिरखौबो जोङो माने बिराद फुजाफ्रावबो बाहायनाय जायो नोंसोरथिं बाहायो ना बाहाया।
औ जोंनि ओनसोलाव होनोबा जोंनि बर' हारिया थालिरखौहाय सिंनि साम्फाखौ बांसिन फुजा बा बेफोरबायदिनो बाउनाय थिनायावहाय बाहायनाय जायो ओमफ्राय गुबुन हारिफोरखौ जाहानि थालिरफोरखौ बांसिन फुजा बा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे धोरोमनि फुजाफोरावहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
अ आङो जोंनि जोंनि बे लकेल एरियानि बागै एसे थालिरनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो आं नोंनो जोंनिथिंजाया माबायदि जायो माने थालिर जोंनि जोंनिथिंजाय माने थालिर बिफांखौ माने बायदिसिना बे फुजाफोर होनाय बायदिसिना बे लोखि फुजा हर दुर्गा फुजा बायदिसिना थालिर बिफांखौ माने फांनै फांनै खरि माने दानफायनानै लानानै माने गिबि हाबजेननाय लामायाव माने गायो आरो गायनानै माने फुजा खालामनाय जायो आरो बे फुजा बेयाव माने थालिर बिफांखौ माने जोबोद गोथार होननानै सानो आरो जोंनि बे बर' जायगायाव माने ओमफ्राय जोंनि बे थालिर बिफांखौ माने जोङो बे जोंनि एरियाआवनो माने बिराद बिदिनो थालिरनि बागै माने बिराद खामानियाव बाहायो आरो मानसिफ्रा बिदिनो थालिरखौ जोङो। न'फोर बेखेवनायफ्रावबो माने न' न'आव जेनेबा न'फोर मावखांनानै न' लुबाय थानाय समाव न'खौ माने मावखांनानै माने न'खौ बेखेवजेनबा थालिर बिफांखौ फांनै गायनानै माने फिथा खानानै माने न'खौ हाबजेननाय समाव बेखेवनायाव बे थालिर फांनैखौ माने गायो आरो बिदिनो फिसा फिसलौ बिदिनो थालिर बिफांफोरखौ माने बाहायो आरो फिसा फिसलौ खामानि बायदिसिना बिदिनो सरकारि खामानिफ्रावबो थालिर बिफां फांनै गायसिगोन गायनानै माने बरायनाय हाबाफारि हक माबाफोर गेलेनाय बादायलायनाय फोरनि जागायजेनन्नायफ्रावबो माने गायनाय जायो आरो। नोंसोरनिथिंलाय माबायदि बन्दु नोंसोरनिथिं थालिरफांनि बेबायदि जमा गैया
जोंनि औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो हाबा बा ओ हाबा जा ओ बेफोरबायदिनो ओ हाबाफोरावबो जोङो थालिर बिफां फांनै गायनायखौ थालिर बिफां गायनानै आलार बाथि सावनानै रायजोफोरखौ जोङो बरायनायखौ मोनो ओ बिनिफ्राय जोंङो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
आरो जोङो बेफोरबायदिनो मिथिं दावसिं बा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे धोरोमनि मिथिंफोरावबो जोङो थालिर बिफांखौहाय गेटावहाय गायनायखौ जोङो नुनो मोनो
उम
आरो जोंनो थालिर बिफां होनोबा जोबोद थालिर बिफां ओ‌ जोंनो जेरै ओ ! ! !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
बिफांनि बिलाइनि बिजौखौ जोंनो गोनांथि जायो बावउनाय थिनायफोरावबो जोङो थालिर बिलाइनि बिजौखौ जोङो थालेर आथियानि बिजौखौहाय जोङो ओ बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ
आरो थालिर बिफाङा थालिर थालिर बिफाङा जोंनो जोबोद मदद खालामो मानो होनोबा जोङो बेखौ थालिर बिफाङा जेब्ला थालिरा राखांगोन अब्ला जों थालिरखौ फिथाइखौ जोङो फानहरगोन अब्ला जोङो बै थालेर बिफांखौनो जोङो दानफायनानै खारै जिरनोबो हायो बिनिफ्रायनो जोङो खारैबो दिह हुननो हायो आरो
औ
आरो जोंनो थालिर बिलाइनिबो गोनांथि जायो मालाबाफोर ओ बेफोर बायदिनो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
ओ हाना बार ! ! ! ओ ओ थालिर बिलाइ दंफां ओ थालिर बिफां मेनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
ओ ओ बिदिनो जोंनि जायगायावबो माने बिदिनो थोरसि
खौ बो
ओ आं माबा बुंसै नोंथां जोंनि लागै माने खोना दोंना
औ खोनादों नोंथां
औ जोंनि जायगायाव मोनोबिदिनो अफोर पिकनिकफोर जानायाय माबारज जानायाय पिकनिक जानुवारिफ्राव माने थालिर बिलाइखौ माने गिबिसिन माने बहायजेननानै माने थालिरखौ माने थालिर बि बिलायाव माने ओंखाम जायो आरो बोसोर गोदान हिसाबै थालिरखौ माने थालिर बिलाइखौ लांनानै माने बेखौनो थोरसि बायदि बानायो आरो बिदिनो थालिर बिलाइ माने जानानै गार जानानै गारजानाय बुस्थु नालाय बेखौ बारै बारै जाबाय थाया नालाय बे खालाय जाया नालाय बे गोथार बुस्थु जायो आरो थालेरा बेखौ माने फार्स्ट जानुवारि माने बेखौ माने जाजेननायाव बाहायो आरो जों बे जानुवारि फोराव बथफ्राव थांनाय समाव
औ।
थिंलाय बिदि फा मा मानिगोन ना मानिया?
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मानिनायखौ खोब जों नुनो मोनो।
आ
ओ थालिर बिफाङा होनोबा जोंनो थालिर बिफाङा जोबोद जोङो मदद मोननायखौ औ नुनो मोनो बिलाइनिफ्राय बा थालिर बिफांनिफ्राय आरो जोङो जेरै आं दा बुंदोंमोन खारैबो सिजायो
ओम ओम।
ओ थालिर बिफांखौ
गायनानै जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनायखौबो जोङो खोब नुनो मोनो आरो।
ओम।
आरो जोङो थालिर मैखुन जेराव थालेर ओंखारग्रोगोन अब्ला बे थालिर मैखुनखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। जेब्ला थालिरा एसे गिदिर बा एसे रागोन अब्ला जोङो बेखौ हाननानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जोङो थालिर बिफांनिफ्राय जोबोद मददखौनो मोननाय नुयो मानो होनोब्ला जोङो थालिर मैं खुनखौबो फनो हायो। बिनिफ्राय जोङो थालिर फिथखौबो फाननो हायो। आरो बे निफाय जोङो थालिर थालिरखौबो जोङो खारै जिरनानैबो जों खारैखौ बो जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो थालिराबो ओंख्रि जाग्राबो थालिरबो दङ आरो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि थालिराबो दङ आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ नोंथां आं माबा जोंनि जायगा नि बागै गाबा खोनथासैलाय थालेर आबादनि बागै।
औ।
ओं जोंनि जायगायाव माने बेदिनो थालिरफोरखौ माने बिगासेफोर गायनानै माने बिदिनो बिजनेसफोर मावो आरो थालिर माने बिगासे गायबाथाय माने थालिरखौ माने बिदिनो बिगासे हायाव बिराद थालिर गायनो हायोना, बिदिनो थालिरखौ माने बुरजा बिबांनि थालिर गायनानै माने बिराद माने थाखा रां आरजिनो हायो आरो बायदिसिना थाखा फैसा मानो। रां खामायनो थाखाय बेफोर थालिरआबो मोनसे बिजनेसाव गोलैयो थालिरा माने। ओमफाय थालेरखौ जोङो बेफोरबायदि बिजनेसाव बाहायबा माने जोङो खस्थ' गैयि ओरैनो फैसा मोनो आरो जेनेबा जेबो एसे गायनानै दोननानै जोङो माने बारा नायफाम नङाबो। थालिरखौ माने गायना दोनबाथाय माने हारसिंनो बारायलांबाय थायो हासिंनो फिसाय थायो ओमफाय फिथाइ थायनानै बेदा बेदा फानहरनो हायो आरो जोङो । बिदिनो फायखारिफ्रा लांफैयो लांफैनानै गावसोरो माने थालिरखौ फोमोननानै बेलेग जायगाफ्राव गावसोर साप्लाय हरो आरो। आरो बिसोरो सोरबाफोर जाग्राफोर दंबा जाग्राफोरनोबो माने बिदिनो फोमोननानै बिसोर फानो आरो बेदा हिसाबै फानो आरो। ओमफाय आखा हिसाबैबो फानो आरो जेनेबा। जोंनिथिंजाय माने बिदिनो बिदिनो जोंबो रां रां खामायग्रा मानसि दं आरो बिदिनो । थालिरफोरखौ बाहयाव गायना लाजोबसिगोन लानानै माने बिदिनो फैसा थाखा रां आरजिनो बे लामाफोर दं आरो थालिर बिफां गायबाबो । उ होनबा नोंथां जा जाथ'सिगोन नामा नोंथां ।
औ -औ ओ औ जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां औ थारैनो ।